नोंथां
हेलौ
औ नोंथां खोनादों
खोनादोंना नोंथां
औ आंबो खोनागासिनो
औ आदसा दाना जोङो आबादनि सायाव सावरायनोसै
औ दायो आबादनि सायाव जिथुबा जों जोंनि हालामावहा जों ओरैबायदि आबाद मावो बेनि सायावनो एसे सावरायलायनोसै नामा?
उम उम दाथ' माइ आबाद खालामगासिनो नालाय गासैबो जायगायावनो माने जोंनि ओ जों ओ दा मा मा माइ गायो माने मा मा हारिनि माइ गायो नोंथांमोना? नोंथांमोननि जायगायाव खोन्थानो हागोन नामा?
हा दायो मैखोमै बुंनो थांबा मानेया आइजं माइ आरो बेथिं रनजित माइदि गायो आरो औ आरो माबा न स्वर्न मोनसुलि होननायबो दङ बेबायदि औ बेफोरखौ गायनाय जायो आरो
आरो बाहादुरफोरखौ गायनाय जायोना जाया बाहादुर बायसमुति
मुथि बेखौबो गायनाय जायो ओं नंगौ बास बायस मुथ थिया मोजांसिन आरो औ एसे बिनि बेसेनाबो गोस दा
उम उम बाहादुरा बांसिन सिन माने बाहादुर माइखौ आरो ना जों जा ओ गायो गायनाया होमबाबो माने मोनसे प्रब्लेम दों आरोना मैदेर फैयो माने बाहादुर माइ गायबाथाय थाब जानो नागिरालै
औ गोबाव जायो फिथाइ थायनाया गोबाव जायो
आ एसे लेट लायो आरो लेट जानो नागिरो ओंखायनो ओमफ्राय मैद्रोब मैदेर फैयोबाथाय जालां
उम माने बे बे बाहादुर माया फिथायाबो मोजां थायो नामा
अ थायो माने ओ माने वेट फोरा बारना इदि ओ उजानफोराबो गिलिर नोङो
औ गिदिर जायो ओमफ्राय फिथाइ थायनाया एसे गोबाव जायो आरो बोथोरनिसाय गोबाव जायो बांसिन ओमफाय बेयाव बे समाव आवनो मैदेर फैनायाबो बांसिन जायो बेखायनो मैदेरा जालाङो आरो ना बे माइखौ
अब्लाबो माने आइ होयोनो आरो बांसिन आइ होयोनो माने बे ओ बे माइआ मानो बाहादुरा गुबुन उम गुबुन माइनिस्राय खोना- दों आरोना इदि। माने बुगाखाङो ना माबा बे माइरङा जे
अ माइरङा गिदिर गिदिर जायो आरोना बुगानानै औ माने माइरं इ इसे लाबानो बाङो ओंखामा बांसिन जायो आरोना उम नंगौ बिदिबाथ' मोजां बे माइखौसो गायनांगौ बांसिन थो इदिबा मानसिफ्रा ओं जिथुबा नोंथांमोननि ओनसो लाव मैदेर फैयोबाथ' इसे उसुबि दा जायो बिदिबा माइखौ आबाद मावनायावहा नाथाय जोंनि ओनसोलाव औ जोंनि ओनसो सोलावहा मैदेरफोर बेबायदि फैया फैनायालाय। आरो जोंनि ओनसोला गामि ओ गामिबावबो ए हाग्राफोरनि फ्राय एसे गोजान जायो आरो।
ओ जोंनियाबो माने हाग्रा इदि गैया माने हाग्रा बंग्रा इदि गैया गैनाया माने ओ मैदेरा मोनसे समाव फायो आरो ना इदि फैबाय थाया आरो ना बे माइ गायनानै मोनां मोनां जानाय टाइमाव फैनिसै आरो
औ बेमोनहां बिनि औ अक्टुबर अक्टुबर नभेम्बरफ्राव फैयो आरो ना
औ औ
बे बे समावनो मैदेरफ्रा जालाङो
ओ जालाङो माने जोंहानिखोबो जालांदोंमोन आरोना
नंगौ
जेसे हायो माने उम थाब जानाय माइखौ गायनांगो आरो ना गियो मानसिफोरा ओ
बिदिबा बे बाहादुर माइखौ जोंनि ओनसोलाव लांना गायनांसिगोन बांसिन ना गायो नामाथाय आंथ' मिथिया बारा फोराव मा मा माइ गायो दायो
ओ ओमफ्राय बरा माइ गायगोन ना गाया नोंथां नोंसोरनि जा
बर' माइ
बरा बरा माइ
बरा माइखौबो गायो खोमा आं बारा मोनथिया
औ बरा माने बरा माइखो बरा माइखो माने डाइरेक्ट सार बिदि गायफिनानोलै
नंगौ
माने डाइरेक्ट सारखायोनो आरो
औ आसु माइसि
हा अ औ औ माने डाइरेक्ट सारखायो आरो ना बेखौ गायला आरो डाइरेक्ट फोखायो
नंगौ माइसालि होनना बुंना बुंनाय जायो मोनसे माइसालि होनानै
औ माने जाय जायगायाव दैनि एसे असुबिदा जायो बेबायदि जायगाफोराव बे माइखौ गायनाय जायो आरो
नंगौ औ अ दै बांसिन थानाय जायगायावहा दुब्लियाव दैया बांसिन बांसिन थानाय
नङा जाय जायगायाव दैनि एसे उसुबिदा बिदि जायगायाव गायनाय जायो आरो खोनानो मोननाय बादिबा ओ ओमफ्राय
माइनि अनगा मा मा आबाद
दैज्लां बोथोराव माने जा जा जा जा आबादफोरखौ मावनाय जायो बेफोरखौ मावनाय जायो दा दासान्दिथ' मा बुंदा जिंखा बिदि
औ दाथ' मैगं मैगंनि बोथोरना मैगं गोथां जिंखा थाबाय फोरला थाबाय खांख्रि खला आरो खुमब्रा जोगोनार सबायबिमा औ बेफोरनो मैखोमाव मैखम मैगं बा बर'नि मैखम मैगं
बिदि आरो
बेसरखौ ओमफ्राय लाइ लाफा बेफोरबायदि औ नंगौ
मावो जानांगौ नोंसोरनिजों बांसिन
औ जों जोंनि ओनसोलाव मावनाय जायो बेसरनि आबादखौ आरो बिनि उनाव दा नै दा गोलोम बोथोराव मा मा मावो माइ मावबाय ओमफ्राय मैगंफोर गायो उनाव फाथो फाथोबो फैयोना बाथौआथ' मोजांथारथ फाथोनि थाखाय ओ फाथो गो जोआ नोंथांनो मोजां रांखानथि बा रांखावरिबो एसे बांहोयो फाथो गायबा मानिया बा फाथोनि आबाद मावबा फाथो बिलाइखौ जों मैगंबो जाजायो नङा होमबा औ बेखौनो फाथो फाथोनि बिलाइखौनो फोराननानै बेखौनो दोनना हर बिनो नारजि जायो नंगौ आरो फाथो बिफांखौबो जों मा खालामनो हायो बिनि बिगुरखौ जिरनानै दुरुं बानायो औ आरो फाथो गनखौबो जों फाथो गन जिथुबा गन थायोना बेखौबो बेरा बायनो हायोबा अरफोर सावनायाव हेफाजाब खालामो अर सावनाय बा बेराबो होजायो जिखुनु खामानि मावजायो
फाथोनि इदिनो माबा न'बो बानायनाय जायोमोन
नंगौ नंगौ माने माने आसलते मा फाथोनि आबाद मावो बा नोंथाङा जेबो खहा जाया नों बिलाइ औ गासैयावबो गासिबो खामानि होयो बिनि बिलाइया बिगुराबो दिरुं जायो बिगुरा बिगुर जों दिरुं बानायनो हायो आरो गनखौबो जों मा फाथो गन खौबो जों न' बायनो हायो बा अर सावनाय बा मा साव सावनायावबो खामानि होयो थ' फाथोआ जोंनि थाखाय जोबोद मोजां
ओम जेरावबो खामानि होयो आरो, आरो माबाफोर बुंबावदों नोंथाङा?
आरो बेबायदिनो नै जुखामफोर आबाद मावोना
जुखाम जों जा मावनाय जाया इदि
जोंनि ओनसोलावथ' माब बिदिनो मावनाय जायो दानि नै दायोथ' एसे गोलोम बोथोर ना गरम बा गोलोम बोथोराव एसे गुसु खालामनो थाखाय फिथाइ जितुबा तरमुस फिथाइ होनना बुङो तरमुस फिथाइ वाटार मेला होनना बुङोना?
उम तरमुस औ खेर मुजाबो होनो।
खेरमुजा बा तरमुस बेखौबो मावनाय जायो। जोंनि ओनसोलाव गोबां मावो दानिया आरो बेवहाय गोबां मुलामफा मोनजायो बे आबादखौ मावबोला मानो होनबा बियो बाजारावहा गोबां बेसेन मोनो बिनि आरो बे बाजारावल' बिबो नंगौ आरो जिथुबा जोंनि कारखानाफोर दङ गोबां कारखाना बिना जोंनियावहा बे सफ्ट ड्रिंक्स जुसफोर बानायनायाव
फिथाइ सामथाइनि आबाद मावगोन मावा जेरै लिसु इदिनो
नोंगौ ओ
लिसु दा लिसुनि ओ बेसेना बेसेबां जागा नं दा
दायोथ' जों बायना जादों होनबा जोंहाथ' नवाव दङालाय लिसुआ थ' न'निफ्राय जों जाबाय थायो नाथाय बाजाराव जुदि जों बायना जानो थाङो जों मुथासे जितुबा आखाइजों हम खासेयावनो बाजि रां बिदि बियो आरो बाजि रां बा जौसे रां बबेबा बबेबा जायगायावथ'
दा नैयाव माने किल' किल' हिसाबै आरो किल' हिसाबै पासस'
उम नोंथांमोननि ओनसोलाव
आं दा बेलेग बाहेरायाव दङ माने महाराष्ट्र आरो ना
नंगौ - नंगौ औ नोंथांङा बाहायजो आव खामानि मावगासिनो
औ -औ माने बेवहाय आरो ना लिसु लिसुनि हा - हा
बाजौ रां नामा?
बाजौ औ बाजौ बेनिफ्रायबो बांसिन जानो हानाय आरो
औ गोबां सार जोबोद आरो
बे साइद जा माने ओ देग्लाय सो दाम बारिदोंना नामादों बेखौ हायाखै माने दामखौ माने सोंना बागदाव खांदों आरो माने जेराव मेराव बिराद गोबां दाम माने बेसेन गोसा
मानो दाम होनबा बेनो ओ बेयाव सोहोरावफ्रावथ' थायाना? बिनि आबादफोर ओ बिनि बिफांफोर खम थायो बेखायनो गामि ओनसोलनि फ्राय बा आलादा रायजोनिफ्रायसो लानानै थाङो आरो लांनाय लाबोनाय बे हान्था मेलायाव गोबां खरसा जायो बेखायनो बाहेरावहा गोजान जायगायाव जुदि ओ बेफोरखौ फाननो लांङोना अब्लानो बिनि बेसेनाबो बां बांङो आरो गोबां जायो औ नंगौ खोथाया नंमारगौ
बिफांया खमलाय आरो थाइजौ माने फाहार जागा आरो ना हाजो हाजो जायगा औ अब्लाबो माने लिसुफोरखौबो गायो जानांगौ होनबाबो दामा बारा आरोना बेवहाय
नंगौ नंगौ
टाइमाबबो जाबायमोन नालाय
अ समा जाबाय दे गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों सावरायलायनानै आरो आरो इयुनावबो रायलायगोन होननानै आसा खालामबाय
औ
गोजोननाय मोनबाय दे